हेलौ खोनादोंना नोंथां। औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों आं एबा जों जों सानैजों मोनसे आयदा आयदा लानानै सावरायनो नागिरदों मोनथिनो नागिरदों जे बे आयदायानो जाबाय जोंहा बर'नि दामनाय देनाय बायदिसिना आगजु बर'नि दामनाय देनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन दा जोंङा बर'नि दामनाय देनाय आजफुङोब्ला जोंहा गिबि खाम सिफुं हारम'नियाम सेरजा जथा गंगोनां। बिदि गोबां दं। दा बैफोर दामग्रा आगजुखौ जोङो बैसागोआव जे मेथाइ रोजाबनानै बैफोरखौ दामनानै मोसानाय जायो आरो।
औ-औ।
बैसागुल' नङा जों गोबां खामानियावबो बैफोरखौ बाहायनाय जायो आरो मोसानाय जायो।
औ
दा जोङो बैसागुआव बुङोब्ला जों बैफोरखौ दामनानै जे खुगा मेथाइ बैफोर खुगा मेथाइखौ जोङो रोजाबनानै जे गामि गामि न'खर-न'खर हाबनानै जोङो मोसानानै जे माइरं एबा फैसा मागिनाय जायो आरो बैसागोनि नामाव।
औ
आरो बैफोरखौ जोङो जमा खालामनानै बैफोर मोननाय रांफोरखौ जमा खालामनानै जोङो जाय खाना एबा ओंखाम जानाय जायो।
औ औ।
आरो दा बैफोर दामग्रा-देग्रा आगजुखौ माबोरै बानायो बुङोब्ला जे सिफुं सिफुंखौ जे औवा माखाल बिजौ बेनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ।
आरो जे सिफुुंङाव नि दा गुदुं थायो आरो।
जे जों सिफुंखौ माबोरै दामो होनब्लासो जोङो खुगाजों एबा आखाइनि आसि बेनि हेफाजाबै दामनाय जायो आरो खामखौ जोङो आखाइजोंबा दामनाय जायो आरो
औ औ।
बिदिनो सेरजा बैफोरखौबो आखाइजों एबा गावनि आखाइ फारनै जों दामनाय जायो।
औ।
दा बिदिनो। जोंनि दामग्रा देग्रा आगजु बैफोर बर'नि बैफोरखौ जों बर'आनो बानायदोंमोन आरो। गोदो गो दाय जे बर'फोरानो बेफोरखौ बानायना गालांनाय एबा बैफोरखौ बानायनाय आरो बै खौ बाहायबोदोंमोन आरो
औ
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ जोंहा आयदाया जाहैदों बर'नि दामनाय देनाय नङा होमबा बर'नि दामनाय देनाय बुङोब्लाथ' जोंहा दानिसो नोंथाङा बुंनानै थांबाय जि खाम, सिफुं, जथा, गंगोना, सेरजा बायदि। औ बेफोरनि जि दिहुननाय जि रोखोम जि दाथाय माबोरै मोनफिनो मा दिहुननो माबोरै बाहायो बेखौ फंनैसो ओरैनो आं बुंनो नागिरदों जोंहा नोंथाङाबो सासे बुंलांखाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनि ससे मिनि थाखाय
औ
ओ जोंहा जि बर'नि खाम खामखौनो बुंग्रोनोसै आं बर'नि खाम खौ जोंहा गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेे मोजांनिसिं साबसिननि सिं हामसिम बिफांफोरनिफ्राय बानायनाय जायो
औ
बिफां आं मोनसे बिफां बुंनि जोंहा बांसिनै गाम्बारि बिफां बे गाम्बारि बिफांनिफ्रायाय आथिखालाव एबा दानि थासारियाव बांसिनै ओ बानायनाय जायो मानो होनोब्ला जों हा आथिखालाव गाम्बारि बिफांखौनो बांसिन मरै मोननो हायो बे हाग्रा बंग्रानि बेसेन गोसा बांसिन बेफोरखौ जोङो मोननो थांला आरो बेफोरखौ दानफायोब्ला जोंहा आयेननि बेरेखा जायो बेखायनो खामखौ बांसिन दिनै न'आवनो थानाय न' सुंखियावनो थानाय न'नि बारियावनो थानाय ओ गाम्बारि बिफां बे गाम्बारि बिफांनिफ्रायनो बानायनाय बै गामबारि बिफांखौनो मैया हाफायनानै
नोंथांनि माथाखौ बारा मोजां
औ जानो हागौ नेटनि प्रब्लेम
औ
ओ जोंहा जि बे गाम्बारि बिफांखौनो जि हाफायनानै एबा दानफैनानै फिसा फिसा थुख्रा बानायनानै एबा खामनि समान थुख्रा बानायनानै ओ जि थुख्राखौ गेजेराव गब्लंहोनानै जोंहा हासुं बानायनानै बे खामखौ रेडि खालामनाय जायो थाखथियारि बानायनाय जायो बे हासुं बानायखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव गोमथार होनो एबा हासुंखौ होथेनो एबा खामखौ आबुं महर खालामनो जोंना जिब जुनारनि जि बिगुर गोरा बिगुर बे बिगुरखौ बाहायनाय जायो बांसिनानो मोसौ मैसो बायदिनि बिगुरखौ बाहायनाय जायो बे बिगुरखौ बाहायनानै एबा बे बिबुरखौ बे बिगुरनि फसयथखौ फंसे बुलनायदों बे बिगुरनि ओ मोसौ बिुरखौ ला नानै बिदि दैयाव रुबाय दैयाव रुनानै बे खौ दैनि मोसौ बिगुरनि जि खोमोन बायदि मोदोम फिसाबना थानाय बेखौ होख'नानै सान्दुंआव फोना दोननानै फोरानसोनानै बे बिगुरखौ मोजां रानहोनानै बे खामाव एबा गाम्बारिनि जि थुख्रा हासुङाव बेखौ खाथाबनाय जायो एबा होथेनाय जायो होथेनाय जानानै फारनैै साइथिंबो होथेनानै बे जोंहा बे बिगुरखौ खौनो दिरुं बानायनानै बेखौ गोरा खाथाबनाय जायो हरैजायैबो दिंजाय हरैजायबो दिंजाय फारफ्रोमनिबो जिं जिं बिगुर बिगुराव खाथाबनानै बेखौ रेडि खालामनाय जायो। खामखौ जोंहा ओ गाब गोनां मोननो हायो गाब गोनां बांसिनानो जों गोसोमखौ नुयो। गोबां गाबदों जेरैहाय गोमोदों। गोथांदों गोसोमदों बे मोनथाम गावखौ आं नुनो मोनबाय। जानोहागौ गोबां रो खोमनिबो दों आरो बे गाबखौ ओ बे खामखौ जि जोंहा बिगुर होनानै दिरुं खानानै जि थाग थियारि जाबाय बे थाग थियारि जाखांनायनि उनाव बिगुरफोरखौ गोरा गोरा बोनानै जोंहा ओ खामखौ बानायनाय जायो बिदिनो जोंहा खामा सोमजियो आरो खामनि सोदोब ओंखारो बे बिगुरफोरनि फ्रायनो बेनो जादों खामनि मावथांखि आरो खामनि दिहुननाय आरो जोंहा सिफुं बुङोब्ला नों थाङाबो दानिसो बुंनानै थांबाय नोंगौ बेखौ बिजलि औवानि जि खाबु खाबु होनो बेखौ खारबु नायनानै जि बेखौ दानना लाबोनानै ओ जि हासुं गोनांखौ बांसिन नागिरनानै हासुं गोनांखौ नागिरनानै जि जोंहा दानना लाबोना फोरानो सान्दुंआव फोराना दोनबाय बे फोराननानै जोंहा जि अरनि जोहै गुदुं लहा लानानै गुदुं अराव -अराव गुदुं बानायनानै जोंहा गुदुं बानायो।
अ
ङा जोंहा बर'नि सिफुङा ओ मोनबा गुदुं थायो। ओ गिबियावनो मोनसे हारसिङै गुदुं थायो जायखौ हुवाजों सुयो बे मोनसे बि नि उनाव जोंहा बिथिंजाय ओ जि आसिनि जि मेथाइखौ बानायनो थाखाय मेथाइखौ गोदै बानायनो थाखाय जि आसिनि गुदुं थायो बेयो मोनब्रै थायो जोंहा बेखौ ओ दिहुननाय जायो जि अरनि जोहै माबा बानायनानै लहा खौ गुदुं बानायनानै बेखौ गुदुंखौ बानायनाय जायो ओ गोबां रोखोमनि दं सिफुुंङाबो। सिफुं बुङोब्ला जोंहा खेराइनि सिफुं दों क्लासिकेल सिफुंदों बायदिसिना सि फुंदों सिफुङाबो सिफुंनि दाथाया जोंहा खायसेया गिदिर जायो खायसेया फिसा जायो खायसेया गोलाव जायो। बिदिनो आरो जोंहा बर'नि सिफुं होनोब्लाथ' खेराइनि सिफुं जाय मोनबा गुदुं मोनबा गुदुंजोंनो जोंनि बर'नि खेराइखौ मेथाइ रोजाबनानै गोदै देंखो दिहुननानै बेखौ मोसानो हायो। जोंहा आरो जि सेरजा बे सेरजाखौबो गोदो गोदायनिफ्राय खोनाबोनाय बादिब्ला सिजौ बिफांनि जाय केकटास केकटास हारिनि लाइफां सिजौ बिफांनिफ्राय बेखौ बानायनाय जायो होननाय खोनादोंमोन नाथाय आथिखालाव बे सिजौ बिफांखौ बर'फोरा भगबान हिसाबै फुजियोखाय बेखौ बेनिफ्राय खम बिबांनि नुयोसै नाथाय थिग दानि खामनि बादिनो जोंहा गोबां रोखोमनि जि न'आवनो थानाय गाम्बारि बिफांनिफ्राय बेखौ सेरजाखौबो बानायनाय जायो। सेरजाखौ गाम्बारि बिफांनिफ्राय दाननानै गाम्बारि बिफांखौ हाफायनानै सेरजानि महर लाहैयो बे सेरजानि महर लाखांनायनि उनाव जि ल ओ लहानि जि तार एबा गुना बेखौ महर सेरजाया महर होखांनायनि उनाव बेखौ बे सेरजानि ओ मोखाङाव एबा बिखुङाव ओरै जेथिंजाय गाबगोन जेथिंजाय दामगोन बेखौ दिरुंखौ सोंनानै दिरुंखौ हानानै बियावनो ओ जि जोंहा मोनसे बोरला टिमनि बोरला ओ महरनि मोनसे दिरुं खानानै जि दामग्रा मोनसे आगजु बानायनाय जायो बे आगजुजों जि खुन्दुं एबा दिरुं बे दिरुं बोरला सिस्टेमनि दिरुंजों जि जोंनि सेरजानि तार तार एबा जिगुुना लहानि गुयाव बेयाव हुयोब्ला बेयाव हुयोब्ला बेयो गोदै मेथाइ ओंखारो बे सेरजाजोंनो गोबां रोखोमनिबो मेथाइ दिहुननो हायो बागुरुमबा जोंनि बर'नि मेथाइ गोबां आथिखालनि कालसारनि मेथाइ बेखौ दिहुननो हा यो बेखौबो आखाइ फारसेथिं हुनानै आखाइ फारसेजों आसिफोरनि जोहै बेखौ दामनाय जायो बेखौ मेथाइखौ दिहुननाय जायो। सिफुंङा जेरै सेरजायाबो ए रैनो सिफुङाबो जेरै आखाइ फारनैनि आसिजों जि ओ हमथानाय हेगारलाय खालामनानै जि मेथाइ। दिहुनो खुगाजों बार सुनानै जि मेथाइ दिहुनो बेबायदिनो सेरजानि ओ दामनायाबो बिदिनो आखाइ फारसेजों थारखौ हमनानै जि हेगारलाय हमथालाय बानायनानै आखाइ फारसेनि बोरला महरजों ओ थाराव हुनानै बेखौ दिहुननाय जायो गोदै गोदै मेथाइ दिहुननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा ओ सेरजानि दाथायाबो गोबां रोखोमनि दों। खायसेया। गिदिर गिदिर जायो खायसेया फिसा फिसा जायो खायसेया गोबां महरनि जायो खाय सेया सोरबाया दाउरायनि बायदि बानायो दाउराइ खर'नि बायदि बानायो खायसेया ओ। ओरैनो नर्मेल बानायना दोननाय खायसेया बिबार बानायो थिग बेबायदिनो आरो। बांसिनै सेरजाखौ जोङो गोमो गोमो गाबाव नुनो मोननाय जायो आरो।
थां जोंना समा बारलांबाय दोनथ'लायनोसै नामा।